मावनो दा खोदोंलै
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालायगासिन नोंथाङालाय
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों, नोंथा खोनादों।
नोंथांनि आवाजखौ आं खोनाफैनो मोनासै आरो ना नोंथां। हेलौ औ औ दासोखोनानो मोनदों आं नोंथां औ दासोखोनादों
मा खालायदों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों, औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
मा खालायदों नोंथां?
आङोथ' दा नै जेरायनानै दं आरोना नोंथां
ए औ जिरनानै दङब्ला नोंथाङाथ' दसे सम फ्रियानो जाखागोन। नङा होमबा नोंथां?
औ आं फ्रियानो नोंथां फ्रियालाय दायो
दा जोंहा जोंनि सुबुं समाजनि गेजेरावथ' गोबां जेंना जेंसि जाब्रबथायफोराथ' सोमजिफ्लेलायबायानो थाखायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा बेफोरनि बिथिङावनो जोंहा माखासे बियो ओ जेंनाफोरा माने मिथिंगानिफ्रायबो सोमजिनाय जा थायफोर दं आरो ना दा माखासे बै मिथिंगानि बे सोमजिनाय जाथायफोरनि गेजेरावनो आं मोनसे आयदाखौ माने सायख'ना लादों आरोना नोंथां जोंहा जाय दैबाना जानाय बे दैबाना जानाया माने जोंनि सुबुं समाजा माबायदि गोहोम खोख्लैयो माबायदि खहा खालामनो माबायदि मुलाम्फा लाबो दा बेफोरनि बिथिङावनो नोंथाङा एसे नोजोर बोनानै मोजाङै नोंथांनि मिथिनाय बायदि फोरमायना हरदो नोंथां
जागोन नोंथां जागोन
औ
जेब्ला आङो नोंथांनो आङो जेखिनि मोनथियो नोंथांनो आङो आंनि जे खिनि मोनथिनाय बाथ्राफोर बा जों नुबोबाय थानाय बाथ्राफोर बा नुनो मोननाय जों आङो नोंथांनो एसे फोरमायना खिन्थाना हरनि नोंथां
औ जागोन नोंथां
जोंहाथ' बिदिनो दैबानाफोरनि गेजेरजों बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनखायोआनो आरो मा होनबावदों जोंहा बिदिनो दैबानानि गेजेरजोंनो जोंङो मा होनदों हाजो खुरखानाय बिदिनो बबेबा दालांफोर बायनाय बा बिदिनो बरमाफोर लामा खुरखानायफोरखौ आ नुखाबाय नुखायोआनो नंगौना नङा नोंथां जोंहा मा होनदों बिदिनो दैबानाफोर जायोब्ला जोंहा जोंथ' दायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिदिनो गोबां नुनो मोनदों बबेबा बबेबा जायगाफोराव मा होनदों दैफोरानो लोमसावजोबनाय जाहाथे बेफोराव मा होनदों हान्था मेलानि राहाफोरा जे गारि मथरफोरा खारनो हायैखौ जोङो नुनो मोनखादों नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ जोंहा बिदिनो मा होनदों दिल्ली मुम्बाइफोरावथ' जोङो फ्राय नुनो मोनबायानो बबेबा बबेबा दाब दाब खना खना जायगाफ्राव जोङो नुनो मोनबायानो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर दैफोर देरनानै मा होनदों बैफोराव थानो हायै सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनखादों आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों नंगौना नङा नोंथां औ जोंहाथ' बिदिनो मा होनदों दैबानानि गेजेरजों मा होनदों जोंहा बिदिनो हाजो खुरखानायखौ जोङो फार्स्टआवनो नुनो मोनखायो नंगौना नङा नोंथां जे हाजो औ ज जो हाजो खुरखानायखौ जोङो नुनो मोनोब्ला बैफोरजों हाजो खुरखानाय जेब्ला समावहाय मा होनदों बिफां लाइफां बाय फैफानाय जे दैजोंनो नंगौना नङा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेल' नोंथां बिदिनो जोंहाथ मा होनदों गोबां बिदिनो गोबां बिफां लाइफांफोर थांफानायखौबो जोङो नुनो मोनगोन जाय बिदिनो बिफां लाइफांफोर थां थांफानाया मा होनदों बिदिनो मा होनदों बेफोरबायदि जायगाफोराव ज' जाहनायखौ जों नुनो मोनो जाय दे बैफोरबायाददि जायगायावहाय मैला जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो मा होनदों जोंहा हान्था माबा होनदों हान्था मेलानि राहायावबो जोंहा मा होनदों गोबां नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दैबानानि गेजेरजों मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो हाजो एरियायावबो गोबां लामा सामाफोरखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनखाबायानो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ जों जे बैफोर हाजो एरियायाव जे लामा सामा जानायखौ जोङो नुनो मोनखाबोन जाय बैफोर बेफोर लामाफोरा मा होनदों दै बानाया गोब्राबैबा गोसायै फैब्लाबो बेफोरबायदियाव मा होनदों गुगानानै फैफानायखौ जोङो नुनो मोनदों बा जोङो बिदिनो दै दैमाया बिदिनो ओ मेन रडजों बोहै खारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बैफोराव मा होनदों बैफोरबायदि बोहै खारनायनि उनावनो मा होनदों गिदिर जानानै बैफोरबायदि दैफोरखौ जोङो गिदिर जानानै बेफोरबायदि लामाखौ बे फोरफोरखौ बायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ
औ जोंहाथ' बिदिनो गोबां दैसा गेजेर दैसा गो दै दैनि गोजौ गोजौ जोङो नुनो मोनखायआानो दालांफोर बा रेल लामाफोरखौ नोंगौ नोंगौना नङा नोंथां बैफोरबायदि औ बेैफोरबायायदियाबो मा होनदों खुरखायै खुरखायै जोङो बायनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों रेल लामा नि बा बिदिनो दालांफोर बायनायखौ जों नुनो मोनदों बा सोरबा सोरबा बिदिनो मा होनदों स्कुल कलेज थांनायफोर समावहाय दै मोनसे बारनांगौ जायोब्ला बैफोरबायदि दैफोरा बारनानै हो अब्ला बैफोरबायदियाव जोङो थांनो हायैनि जाहोनाव बेफोरबायदि जेंनाफोरा जादों आरो ना नोंथां दैबानानि गेजेरजों जोंहाथ' मा होनदों बिदिनो दैबानाफोर जायोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां आबाद फसलफोराबो नस्थ' जायो नंगौ नङा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोंहाथ' मा होनदों बिदिनो गोबां नोस्थो जायो आरो जोंहा मा होनदों बिदिनो जोंनि जे दानि सुबिदाफोर जेरै मा होनो कारेन्टफोर कारेेनटफोराबो बिदिनो मा होनदों दै फोरनि इदिनो सेर सेराव जेब्ला गायनाय गायनायखौ जोंङो नुनो मोनो बैफोर मा होनो दैफोरा गिदिर जायोब्ला बैफोरबायदि मा होनदों ओम ओ बैफोरबायदि कारेन्ट खुन्थिया बा बिदिनो ट्रेन्सफरमारफोरखौ मा होनदों बुखारनान लांङो जाहाथे जोंहा बिदिनो गोबाव सम कारेन्ट फैयैखौ जोंङो नुनो मोनो सानबासेखौथ' जोंङो नुनो मोन खागोन आनो नोंथां मानो होनोब्ला बैफोरबायदि दैया सेमब्लासो जोंङो मा होनदों बैफोराव कारेन्टफोरखौ जोंङो लगायफिननो हागोन जायनि थाखाय बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोरा जायो आरोना दैफोरनि गेजेरजोंबो जोंहाथ' मा होनदों बिदिनो दैबाना जायोब्लाथ' जोंहा मा होनदों बिदिनो गोबां सिटि एरियाफोराव जोंङो नुयो सिटि एरियानि मानसिफोरा मा होनदों जानला मोनला प्लास्टिकफोर गारनायखौ जोंङो नुनो मोनखायो आनो बा मैला जिरादफोर गारनायखौ जोंङो नुनो मोनखायोआनो आरो ना नोंथां जाय जे मैलाफोरखौ बिसोरो गारनायनि उनाव बैफोराव बिदिनो दैबानाफोर जायोब्ला बैफोर मैला जिराद ब्रा मोनदों दै सा सा सा नो बोहैनायखौ जोंङो नुनो मोनखायो नोंगौ ना नंङा नोंथां
नोंगौ ओनथां।
औ बैफोर मा होनो बिदिनो बिसोरनि थानाय जायगाफोरखौबो बिराद मैला खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नो दै बाननि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां गोहोम जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो मा होनबावदों दै बाना ओ जोंङोथ' बिदिनो दैबानाफोरखौहाय मा होनदों गोबांङानो नुनो मोनखाबाय जोंनि आबाद फसलफोरावबो गोहोम खोख्लैयो जोंनि थासारिफोरावबो गोहोम खोख्लैयो बा जोंनि आबाद फसलफोरावबो गोहोम खोख्लैयो बेफोरबायदिनो मिथिंगायावबो बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैयो बा मि मिथिंगानिनो जाहोखानाय बे मोनसे ओ मा होनदों दैबानाखा आरो ना नोंथां जाय बोसोराव हायो खोनसे बा खोननैया फैखायोआनो नंगौना नंङा नोंथां
नोंगौ ओनथां
औ जोंङो बिदिनो गोबां बिबांङाव दैखौ बांनायखौ नुयोब्ला जोंहा मा होनदों जोंनि जे गामि एरियायाव थानाय जे नोगोर ओ मा होनदों गामि एरियायाव थानाय जे ओ दैमाफोर बैफोर मा होनदों गोबां बिदि देरो देरनायनि उनाव मा जायो जोंनि जे दै दै सेर सेर थानाय जे न'फोरखौ बैफोरखौ बु बुखारनायखौ जोंङो नुनो मोनो बा इदिनो हा गिसिखानानै जोंनि हाफोरखौ नोस्थो खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनखायोआनो बा बिदिनो जोंनि जे सेर सेराव गायनाय जे बिफां लाइफांफोर बा गय बिफांफोर जे जोंङो बेफोरखौ मा होनदों बैहैखो लांजानाय बा बिदिनो थांफानायखौ जोंङो नुनो मोनखायो आनो नोंगौ ना नंङा नोंथां
नोंगौ ओनथां नोंगौ
औ बेफोरबायदि जेंना जेंसिखौ जोंङो दैमाफोरनि गेजेरजोंनो जोंङो नुनो मोनखायो आरोना नोंथां दै बानानि गेजेरजोंनो जोंङो नुनो मोनखायो जोंहाथ' बिदिनो होननो थांङोब्ला गोबां जिब जुनारफोराबो थां फाखायोआ नो नोंगौना नंङा नोंथां आरो जोंहाथ' बिदिनो बुलुं बु थुरनि सेरावनो जोंहा मा होनदों काजिरंङा होननाय मोनसे मा होनदों जुनार माबा नायग्रा दंखायोनो नंगौना नंङा नोंथां? काजिरंङा जायखौ जोंङो काजिरंङा मुंङै मोनथि जायो। हेलौ नोंथां खोनादों ना औ औ बैयाव मा होनदों बिराद ओ मा होनदों काजिरंङायावहाय बिदिनो गोबां जिब जुनारफोर थाखायो आनो नोंगौना नंङा नोंथां जेरै गान्दा मै मोसा बिदिनो गोबां जिब जुनारफोरखौ जोंङो नुखायो आनो।
ओमफ्राय नोंथां मा होनो खोनायाखै नोंथां?
औ मा होनदों ओ बिदिनो गोबां बैहै लांजारनायखौ जोंङो नुनो मोनखादों आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां औ औ खोना
औ हागोन नोंथां हागोन हानायाथ' हागोन।
ओ दे बिदिब्ल नोंथां फोरमायनाहोलाय।
औ औ दा जोंहा दैबाना होनोबाथ' ओ मिथिंगाया सोमजिनाय ओ मा होनो ओ मोनसे जाथाय बे मानसि सोमजिनाय नङा जा। दैेबाना जायोब्ला जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओ ओ दैबाना जानायाथ' माब्ला जायो माब्ला फैगोन बेफोरखौ माने जों। हमदांनो हाला हाया आरो माने माब्ला मा माबे समाव फैयो थङो दा दैबाना जायोब्ला जोंहा माखासे बिथिङाव मुलाम्फाबो जानायखौ जों नुनो मोनो आमफ्राय जोंहा मा होनो। दैबाना जानायनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंनि माखासे आबादारिफोरनि फसलफोरा बुखारलांजोब जाफायो दा बैफोरनि बिथिङाव गोबां ख खहा जानायखौ जों नुनो मोनो दा दैबानाया बोरै जायो होनना बुङो बा होनोबा जों फार्स्टआव बुंग्रोनांगोनदि जोंहा। बांद्राय अखा आ हानायनि जाउनाव माने ओ दैमालै ओ लैथो मा बिलो बायदि दंग'फोरा माने। दैया बारा अभारद्राय जानानै माने बानदो बानला सिफायनानै बिसोरो माने। खाथिनि साखाथि फाखाथियाव थानाय गामियारि ओनसोलफोर। बिदिनो न'खौ गामियारि माने हाग्राबारियाव थानाय न' बां बा। ओनसोलफोरनि बायदि बायदि जेन'बा जिब जुनारफोर बा मैगं थाइगं गायनाय आबाद मावनाय दा बैफोर। गौ माने बियो लोमस्राव लांजोबो बा बुखार लांजोबो। दा बैफोरनि बिथिङावनो माने। ओ जोंहा गोबां खहा जानायखौबो जों नुनो मोनो बिदिनो जोंहा जेन'बा सासे सुबुंनि न'खरखौ बुङो। गावनो बुफायनानै बा बुखारलाङोबा बे। बिसिबां दुखुनांथाव बाथ्रा बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ जोंनि ओ जि सुबुंफोरा फिसिनाय जिब जुनार बायदिफोरखौबो माने दैबाना जायोबा बुखारलांना थानायखौ नुनो मोनो। दा जिब जुनारफोर बुखारलाङोब्लाबो जोंहा गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंङो जेन'बा ओ बेबा दाबसे गुवार लांदां फोथाराव बो बो दै लोमसाव लांनानै बेवहाय फलकखौ बुरजा। फल' लांफायोब्ला। बेवहाय माने एसे मुलाम्फा जानाय बायदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंहा मा होनो आबादाव होनो गोनां माखासे ओ प्रटिन बा हासारफोरखौ माने। बे फल फबनाहाय जायगायाव माने होलायनाङा आरो ना। माने बेवहाय फल'बो माने गोबां बिबांनि हासार थायो। दा बे हासारानो माने जोंनि आबाद मावोब्ला जोंनि आबादफोरखौ माने। ओ गोबां थाबैनो जौगाथायाइ होयो गोबां थाब जौगानानै माने आबादा। ओ आबादारिनो माने गोबां थाबै फसल होयो दा गोबां थाबै फसल होनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा होनो आबाद। खो आबादनि मोननाय फसलखौ बाजारफोराव फाननानै। आ गोबां रां आरजियो आरो थाब थाबै थाब आरजिनो हायो दा बेफोरनि बिथिङाव नोजोर बोयोबा। एसे जेनेबा मोजाङानो थोबब्लाबो माने बांसिनानो गाज्रि होननानै जों बुंनो हागोन। नोंथां दा जोंहा। समाबो जाबाय गासिबो खोथाफोरखौ बे दसे समाव बुंनानै फोजोबजोबनो हाया।
औ औ